खोनादोंना आगै औ मा खालामदों आगैया
ओ दङ ओरैनो दायो
अ ओरैनो दङब्ला अब्ला आगै जोङो मोनसे आयदाखौ सावरायनोसै दा बे आयदायानो जाबाय दालांनि सोमोन्दै जे दालाङा जोंखौ जेरै दैसा बा गोथौ जायगाफोराव बारनो थाखाय जोंखौ हेफाजाब खालाङो खालामो नङा होमबा बे दालांफोरा माबायदि रोखोमनिमोन गोदोनि समाव आरो दानि जुगाव माबायदि रोखोमनि दालांखौ जोङो बांसिन नुनो मोनो बेनि सोमोन्दै आगैया एसे फोरमायनो हागोन ना
गोदोनि दिनावथ' जोङो दैमा एबा ओ दैमा एबा हाखर हालाफोरखौ बारनो थाखाय गोबां खस्थ' जायोमोन लोगोसे औवानि दालां एबा थुबथाब बाथामनि दालां होन होनानै बारनो गोनां जायोमोन
औ नंगौ थारैनो
ओ दैज्लां बोथोर होनबाथाय जोंहा गोदो दालांनि थाखायनो गोबां खस्थ' जेरावबो हान्थिनो लामा गोबां मोगा मोगि जालांदों आरो जेंना जेंसि दि जों
औ नंगौ थारैनो
बिनिफ्राय गोदोथ' दालां होनोब्ला औवानि दालांल'सोमोन जाय दालांखौ जोङो बोसोरसेयाव खनसे ओ जे दालां बानायोबा नेक्स बोसोरावनो बायफिननानै गोदान बानायो बेफोरबायदि जायोमोन
औ थारैनो नंगौ
दानि मुगायावथ समजों लोगोसे ओ टाउन सहर बबेबा लामा मोजां मोजाङावहाय जोङो बांसिनानो दालांखौ फाखा एबा लहानि होनायखौ नुनो मोनो
औ थारैनो
जाहाथे जोङो लामा हानथिना नायाव गिदिर गिदिर गारि मथर मथर बारनो हायो बेफोरबायदिखौ जोङो टाउन सहराव नुनो मोनो ओ थेवब्लाबो आं दा नुनायाव जोंनि गामि बिथोरियायावहाय दैमा दै सा बारहोनो बारनायाव ओ औ बांसिनानो जोङो औवानि दालांखौ नुनो मोनो लोगोसे खायफा खायफा जायगा गामि सोरबाबो ओ खालबार फाखानि बानायनाय बिदि बेखौ नुयो आरो
नंगौ थारैनो
जोंनि जायगायाव दासिमबो दालांनि थाखाय खायनो माने गारि मथर माने मोनसे गामिनिफ्राय बै मोनसे से गामियाव थांनो हायि जेंनाया जानानै दं आरो ओ बुंनो थाङो अब्ला दा जोंनि गामिनि सेर सेरजों बोहैनाय दैमायानो गैयिनि थाखाय जेनेबा फरायसालियाव थांनाय बहाबा थांनाय बिदियाव गोबां जेंना जेंसि मोगा मोगिखौ जों दाबो सो लिबाय थानायखौ नुदों आरो मानो होनोबा बेफोरबायदि गुवार दैमा एबा बोहै सारनाय दैमायाव दालां बानायनो थाखायबो जे। औवानि दालां हो थावनायानो नोंखाया माने
औ नंगौ थारैनो।
दै बारनायाव गोबां खस्थ' जायो आरो
औ नंगौ।
ओ आब'मोननि जायगायावहाय दालाङा गोदो माबायदिमोन दा माबायदि? बेखौ आब'आ एसे खोन्थादो।
औ थारैनो गोदोनि। दिनावथ' जोंनि ओनसोलाव लामाफोराबो मोजां नङामोन नालाय दा बै समाव गोथौ हाखर बा जोङो। दैसाफोरखौ बारनो थाखाय औवानि दालां नो बानायनाय जायोमोन आगै। बा औवानि दालां बानायनोनो बिनि गेजेरजों गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव हान्थिनो गोनां जायोमोन आरो आगै। नाथाय आथिखालाव आथिखालाव मुगाया सोलायनाय एबा दावखोनायनि हेफाजाबजों आथिखालावहाय बां बांसिन सिमेन्ट बा सोरनि दालांफोरखौ बांसिन नुनो मोननाय। जाबाय आरो आगै।
औ।
जेरै बेफोर दालांखौ बानायनो थाखाय जोंनो बा बेफोर दालाङा जोंनो गोबां सम सम थाव गोबाव सम थावरिनानै थायो आरो जायनि थाखाय सिमेन्ट बा सोरनि दालांफोरखौ आथिखालाव बानायनानै लायो आरो। जे मानो होनोब्ला गोदोनि समाव जेरै औवानि बानायनाय दालांफोरा माखासे समनि गेजेरावनो बा दैबाना जायोब्लानो बुखारनानै गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव लानानै थांजायोमोन। दा बेफोरखौ नोजोर होनानै जौगानाय मुगाजों गोरोबना जे आथिखालाव जे गोरा दालांफोरखौ बानायनानै लानायखौ नुनो मोनबाय आरो आगै।
औ।
औ दा आगैया जे दालाङा जे जोंखौ दाबसे जायगानिफ्राय बा गुबुन दाबसे गोजान जायगायाव हान्थिनायाव हेफाजाब होयो बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन ना आगै?
औ औ। दालाङा जेनेबा मोनफ्रोमबो लामा मोजां एबा फाख खानि लामा बानायनायाव ओ दैमा हाखर-हालाजों। नि सायावबाबोथ' जोङो दा लामाखौ बानायखानांगौ नङा होमबा? बानायनि सिगां जोङो दालांखौ बानायग्रोनांगोन ल हा रत माने गोग्गो माने रायजो नि थाखाय जाहाथे गारि मथर खारबाबो बाया
औ थारैनो
फोरजों लोगोसे जोङो ओ ट्रेनजों हान्थियो बा ट्रेन साइ सिङावबो जोङो ओ लहानि दालां होनायखौ नुयो जाय दालाङा जों जोबोद गोरा आरो बायनो रोङै ओ बिनि सायावसो जोङो ट्रेन साइथिं बा लामाखौ बानायनाय जायो
थारैनो थारैनो आगै
जोंहा दालाङाबो जोंनि आसाम हादरावनो गोबां ओ मुंदांखा मुंदांखा सेबखांजानाय दालां दं नङा हबा
औ नंगौ आगै नंगौ थारैनोसैथो
नाया ओ ओ जाय बगिबिल दालां जोंनिनो सिमोन साफरि मोनसे जायगायाव गोलैयो आरो मोनसे या अ गुहाथिनि आ मा नाममोन
गुवाहाटीनि सरायगाद दालां औ
जोंनि लेखा बिलाइयाव सेबखांजानाय दालाङा जोंनि लामा हान्थिनायावबो गोबां हे हेफाजाब होयो आरो लोगोसे जों लेखा बिलायावबो सेबखांजानाय
औ नंगौ आगै दा आंबो बिनि बेलायावनो बुंनो सानो आगै जे दालाङा जोंखौ थांना थानायाव बा जिउ दैदेननायाव गोबां हेफाजाब होयो जेरै दालांनि हेफाजाबैनो जोङो फोनां राहा ना जे बबेबा गुबुन दा साबसे जायगायाव थांनोगोनां जायो ब्ला बै जायगायाव जेनेबा हमना ला गेजेर बाहागो जायगायाव दैमाफोर थायोब्ला बा दैसाफोर थायोब्ला बिनि गेजेरजों जोङो दालांनि साजों थांनो गोनां जायो नङा होमबा आगै जे जेरै हमनानै ला दैसा एबा हाजोआरिनि गेजेराव फोनांजाबनाय लाबोनायाव हेफाजाब खालामो आरो थामहिनबा दैसाखौ बारनायाव बा हाजोआारियाव थांनायाव जोङो बा बेयावहाय जोंखौ गोबां हेप हेफाजाब होयो आरो आरो जेरै हमनानै ला रांखान्थियारि बिथिं बा रांखान्थियारि जौगानायनि बेलायाव जोंखौ दालांफोरा हेफाजाब होयो जेरै जोङो बेफार फालांगि खालामनो थाङोब्ला जे जोंनो माखासे बिथिङावहाय जेरै हमना ला एसे सिगांवनो बुंदोंमोन नङा होमबा आगै आङो जेरै दैमा बा गोथौ जायगा बेफोरखौ बारनो थाखाय जोङो हेफाजाब होयो आरो आरो बेनि अनगायैबो जोंखौ सोलोंथाइ आरो सावस्रियावबो हेफाजाब होनायखौ जों नुनो मोनो आरो जे सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला जेरै हमना ला बबेबा गोथौ गामिनि फरायसा गथ' फोरा जेरै दैमा दैसाफोरखौ बारनो गोनां जायो ब्ला जेरै जोबोर खस्थ' मोनो नङा होनबा आगै थिग बेबायदिनो गथ'सा बा फरायसाफोरखौ जोङो फरायसालियाव मोजाङै थांनो हानाय बायदि दालांनि सुबिदा खालामना होयोब्ला बिसोरो एसेब्लाबो सहाय मोनो आरो जेरै गोथौ गामियावनो हमनानै ला बेराम आजार जाबायोब्ला बा खाथियाव दैमा दैसाफोर बा गोथौ थुजागाथ थायोब्ला बेफोरखौ बारनानै बिसोरो बा दालांनि गेजेरजों बिसोरो थाबैनो राहा लानो हानाय जायो आरो आगै
औ नंगौ ओ बिदिनावथ' बांसिनानो दालां फोरा औवानि दालांमोन नालाय थाब थाब बायनायनि जाहोनाव बानायस्लाबनो मोनैयाव ओ बबेबा फरायसालियाव थाङोबा दैमा बारनांगौ जायोबा दै देर दा जोङो‌। थांनो हायालासे। नो फैफिनांगौ जायोमोन नङा होमबा आब'?
औ थारैनो आगै नोंगौ।
औ
औ
समजों लोगोसे गासिबो सोलायलांनो हमजोबबाय।
औ नंगौ सम आरो थासारिजों औ औ। दा आगैमोननि ओनसोलाव बेबायदि दालाङा आथिखालाव दंबावो ना गैला‌ आगै?
ओ जोंनि ओनसोलावहाय बांसिनानो औवानि दालांखौ नुनो मोनो जाहाथे जों गामि एरिया गामि ओनसोल
औ औ नोंगौ आगै।
आरो जोंनि जायगायाव दासिम। दासिमबो मोनसे दैमानि थाखाय जाय दैमाया गुवार दुब्लि बायदिबो हैनायनि जाहोनाव दालां होनो हायिनि नि थाखाय दासिमबो फरायसालियाव थांनाय बहाबा हान्थि नायाव गोबां खस्थ एबा जेंना जेंसिजों दासिमबो ओ भुगिनो गोनां जादों ओ। बिनि थाखायनो। जोंनि गामि एबा बिथोरावहाय जेबो। गारि बारबोनाय जाया बहाबा थांनोबाबो दैमा बारनानै आथिंजों हान्थिखांनानै दैमा बारखांनायनि उनावसो गारि मथर गाखोनाय जायो आरो आब'।
औ नोंगौ।
बे थासारिजों मोगा मोगि जानांदों।
औ नोंगौ थारैनो।
बेनि अनगायैबो मोनसे रोखोमनि दालांबो दंबावो नङा होमबा आगै। जायखौ जोङो जुनार दालां होननानै बुङो ना जे गुबुन गोजौ जायगानिफ्राय जे दावबायारि फोरा बा गुबुन गुबुन सुबुंफोरा फालांगि खालामनो थाङोब्ला बै गुबुन गोजान जायगायावहाय थां थांनानै जेरै जेरै हमनानै ला बिसोरो बै जुनार दालांनि गेजेरजों गुबुन दाबसे जायगायाव गोरलैनो बिनो थांनो हायो।
औ औ औ
औ दा आगैया अब्ला औ औ
औ गुबुन जायगा एबा एसे गोजान जायगायाव नुनो मोननाय जायो आरो जों जोंनि बे गामि बिथोरनि जोंनि जायगायावथ' बेफोरखौ नुनाय जाया।
औ नुनाय जायाखै जोंनि ओनसोलनियाथ' ओरैनो। ओ नरमेल दं औवाजों बानायनाय जायो। नङा होमबा औ। बिदिब्ला आगै जों दायो सावरायनांगौ खिनिखौ सावरायबाय अब्ला लाखि थ'नोसै नामा आगै? औ।
औ जागोन दे आब'।
औ औ